हेलौ हेलौ‌। खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ आंबो खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों?
औ खोनादों दा बिदिब्ला नोंथाङा माब्रै दङ?
अ नोंथां आं दायो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां।
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैदों जे आङो जोंनि फुख्रिफोरावहाय मा मा रोखोमनि ना मोनो बेनि बागै एसे सावरायनो होननानै जे नों नोथांनाव नोंथांनाव दा सम दङ ना
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो सम दङ
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा ओ फुख्रिफोरावहाय जोंना मा मा रोखोमनि ना मोनो एबा बायेरा राव माबायदि मा मा ना मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलांदों बिदिब्ला।
औ नोंथां आं थारैनो फोरमायनो हागोन।
औ
ओ मा होनो जोङो न'नि फुख्रि एबा ओ बिदिनो फिसारि गिदिर गिदिर जावनोहाय जोङो ओ बायदि रोखोमनि ना हगारनो हायो जेरै कमल काट ना ग्रास काट ना ओ चाइनिस चिटिग्रि निस्ला बायदि रोखोमनि पामलेट बायदि रोखोमनि ना हगारनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जों दुब्लि बायदि ओ दंग' बायदिफोरावबो जोङो बायदि रोखोमनि ना मोननो हायो जेरै ओ सेंना, गोरिना ओ नाथुर ना, खांख्राइ, साम' औ बिदिनो जों बायदि रोखोमनि ना हमनो हायो जेरैहाय जोङो बेखौ बेखौ हमनो थाखाय जोंनो जे नांगौ। आरो ओ
जेखाय नांगौ जों आरो सान्द्रिजोंबो हमनो हायो जों जोङो नाखौ आरो
बायदि रोखोमैबो संनानै जानो हागौ जेरै जोङो थाइगिरजों ना संनानै जानो हागौ मैथाजों ना संनानै जानो हागौ आरो अ जोडों सबायाइखौ साम'खौ सबायजों ज बिदिनो जों बायदि रोखोमै
औ नंगौ नोंथां हेल' औ खोनादों नोंथां
अनगायैबो जोङो न'नि अनगायैबो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जों नाफोरखौ बायनानै मोनो आरोना नोंथां आरो जों फख्रियाव हगारनो थाखाय थाखाय जोङो फुख्रियाव हगारनाय नाखौ जोङो जेब्लायबो जोथोन लानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दैया गुबुंले जायोब्लाथाय जोंनि नाफोरा थैगोन बिनिखायनो जोङो फुख्रियाव जोथोनै लाखिनांगौ हाग्राफोरखौ बोस्रांनानै होनांगौ ओ जाहाथे ओ नाफोरा थैया आरो ना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो नाफोर नाफोरखौ जोडों ओ खौ आदार होना लाखिनानै लाखिनांगौ जायो बिदिनो आरो सरखारराबो फुख्रि जावनायनि बिदि सुबिदा होदों आरो ना नोंथां बिदि फख्रि जावनानै जोङो ना फिसिनानै जोङो फाननानैहाय जोङो मुलाम्फा मोननो हायो।
औ थारैनो औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो। फुख्रि जावनानै एबा जोङो ना फुख्रि जावनानै जोङो ना फाननानैहाय
आरो जोङो हाथथाय बाजारावबो लांनो हायो जेरै जोङो दैमाफोराव गुरनानै जोङो जेब्ला बुरजा मोनोब्ला अब्ला जोङो फाननानै फाननानैबो फैसा मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
औ आरो जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोननाय जायो जेरै जोङो हाग्रा हाग्रानि दंग' एबा जोंनि हाग्रानि एसे फिसा फिनला थानाय फुख्रिफोरावहाय जोङो ओ फुख्रिनि अनगायैबो गुबुन ना मोननाय जायो बेफोर जेरै बिदिनो सेंनाा गोरि ना एंखावरि बिदिनो मागुर गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोननाय जायो आरोना नों
औ नंगौ नोंथां नोंथां जोङो बेफोरना जों जोङो नाफाम देनो हायो आरो ना। नोंथां औ जोङो आं नोंथांनो नाफान बाथोनखौ ओ माबायदि माबायदि बानायो एसे फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां। हेल' हेल' आं खोनाफैयाखै नोंथां नोंनिखौ? हेलौ हेल' नोंथां आं नोंनिखौ दा जेबो